ओनथां
अ' खोनादोंबा?
खोनादों खोनादों अ' नोंथां जों दा सावरायनो मा टपिकखौ सावरायनो नागि ओनथां।
अ' टपिकआथ' दाथ थ' मा बुंनो। उम
माबानि बागै इसे नामा?
अ' बुहुमनि बुहुमनि मेद मान सावगारि आदसा आदसा सा बुहुमनि मान सावगारि अ' दे जागोन दे नोंथां।
स' नोंथां नोंथाङा इसे फोरमायना होदो मा बोरै मा?
अह बुहुम ओ मान सावगारि होनोबाथ' जोङो बुहुमखौ जोंनि बुहुमा बै माबायाव सलार सिस टेम होनो सलार सिस्टेमाव बुहुम मोनसे ग्रह जोंनि बुहुमा मोनसे ग्रह' सलार सिस्टेमनि सलार सिस्टेमाव अ सान खौराङाव आं बर' बिजोङाव बावदोंमोन सानखौरां बुङो बर'नि सान खौराङाव जोंनि जोंहा मोन गु बा मोन दाइन मोन दाइनता ग्रह दङ आरो गोदो गु ता लिरोमोन ओ प्लुट'खोबो लाफायोमोन दानिया आरो बे प्लुट'खौ ग्रह नङा होननानै साइन्टिस्टफोरा बुंनायलाय बे प्लुट'खो हमनाय जाला आरो दाथ' सानखौराङा जोंहा ओरै गिबियावनो मा दंमोन गिबियावनो